औ नोंथां।
औ गुड मरनिं नोंथां।
मरनिं नोंथां।
माबाफोर खालामदो नामा?
दाथ' जेबो खालामथ'वाखै नोंथां। फ्रियैनो दङ' दा।
ओरैनो दंथ'योब्ला दा जोङो नोंथां ओ मबेलनि सोमोन्दै सावरायजागोन नामा?
औ सावरायजायो नोंथां। जेबो ए जानाय नङा औ सावरायजागोन।
दसे सावरायनोसै आरो ना। औ ओ आथिखालावथ' मबाइला जोंनि थाखाय गोबां बाहायजानाय मुवा जाबाय सासे मानसिनावनो गंनै गंथाम गाहाम मबाइल थानाय जायोना नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां।
ओ आथिखालाव बे मबाइला ओ नोंथांनि थाखायबा मोजांनाा गाज्रि एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथांनि मथे
औ नोंथां दा मबाइल मबाइल होनब्ला गिबियावनो जों मबाइलजों मा मा खालामनो हायो बेखौ बुंनानै लाग्रोसै आरो नोंथां।
औ जागोन।
जोंहा मबाइलजों खायसे सोमोनांथावना सोमोनांथाव खामानिफोरखौ मावनो हायो आरो नोंथां।
औ।
जेरैबायदि मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगानि सुबुंजों रायलायनो हायो नङा होमबा बेयो मोनसे जोबोद सोमोनांथावना होनना बुंजागोन आरो ओमफ्राय जोङो खुगाजों खुगाजों रायजलाय हरनो हायो डाइरेक्ट ओमफ्राय जों मि सनि गेजेरजोंबो रायज्लायहरनो हायो।
औ।
जों मबाइलजों मबाइलजों रायलायनाया मोनसे थि समावनो रायलायनाय होनना बुंनो हायो आरो जेनेबा बैफोरबायदि नङा आरो मबाइलनिया जेरैबायदि पस्ट अफिसाव लाइजाम मोनसे हरनानै दोनगोन बे लाइजामा सानथामनि उनावसो सहैगोन बिदि नङा आरो। माने मबाइलजों रायलायोबाथाय दिनै रायलायदोंबा दा रायलायदोंबा खौरांखौ बेबो दानो मोनगोन आरो बेबायदि आरो लाइफ राय्लायनाय होनना बुंजागोन आरो जायखौ जोङो मा मोनथाम? ओमफ्राय दा जोङो बेफोरखौ नायनो उम। बेफोरखौ नायनो थाङोब्ला मबाइला जोंनि थाखाय मोनसे मोजां होनना बुंजायो आरो नोंथां।
औ।
मानोना जों मबाइल थांनो थाखायसो जोङो औ। खायसे हरखाब जानाय जा-जाथाय बा माबा नांब नांबावगौ समाव जोङो मबाइलनि गेजेरजों खौरां हरनो हायो आरो नोंथां । मोजाङै
जेनेबा औ औ खोनादों ।
ओम।
जेनेबा मबाइला जोंनि मानसिनि जिउआव मोनबावो आरोना मोनसे मोजां जाहैबाय मोजां मोनसे गाज्रिआ आरो ना? ओ
औ नंगौ।
होना बुंबा दाबसेनिफ्राय बहुद गोजानाव थाब्ला लोगो हमलायनो हाया।
औ
बा बेफोर बेबायदि सुबुंजों मा जायो, गोसोखांबानो माने रायजलायनो लुुबैब्लानो रायज्लायहरनो हानाय सुबिदाखौ मोननो हायो।नायनो लुबैब्लानो भिडिय हर'नाय सुबिदाखौ मोननो हायो आरो ना। आरो बे मावजानाय ओ जाथाय फोरखौ जेरै जों होयोब्ला जों माजों नुयो। मबाइलफोर जोंबो नायनो हायो आरो, थिग बेबायदिनो औ अबावबा जाब्रबथाय जानाय जाथाइ गुबुन हादराव जानाय जोंनि बुहुमाव जानाय गासैबो ओ खैफोदफोरखौनो जों मा मबाइलनि गेजेरजों मोनथिजोबनो हायो आरो आरो बेबाय दिनो मा खालामनो हायो जोङो ‌आथिखालाव ओ फैसा हरलाय लाबोलाय खालामनाय बेफोरखौबो जोङो मा मबाइलनि गेजेरजोंनो आरो गासै होना बुंनो थाङो होनना बुंनो थाङोब्ला माखासे जेरै ओ साफ्रोमबो मानसिनावनो गंफा गंफा मबाइल दंजोबो नालाय आ बे मबाइलखौ सो ओ सो-सो-सालायनो थाखाय माखा खालामनांगौ गिबियाव जों मा खालामनांगोन सिम मोनसे लानांगोन।रिसार्ज लाना रिसार्ज सोनांगोन सिम लानानै बेयाव मा कल रायलायनो थाखाय रिसार्ज होनांगोन।आथिखालाव रिसार्जनि दामाबो गोबां बांनायखौ नुनो मोनबाय। बेयाव जोंहा एसे रांखावरियाबो एसे खरसा जाबाय थायो आरो मासै मास आरो बेजोंनो लोगोसे ओ आथिखालनि लाइमोन मा माखासेफ्रा मा जायो।ओ मबाइलावनो गोदोसो सोनानै थाबाय थायो आरो जेरै जोङो माखासे गेमफोरखौ गेलेनानै गावनि सोलोंनांगौ समफोरखौ बेखार खालामनायखौ जों नुनो मोनदों आरो थिग बेबायदिनो ओ जेनेबा आथिखालाव जोंनि जायगायावनो जाबाय था नाय ओ माखासे हाबा जाखांनाय आइजोफोरा बा हौवाफोरा ओ गुबुननि ओ हाबा जाखानाय हौवा बा हिनजावफोरजों मा जायो।रायलाय खु माबाय थानानै बेलेगाव दोनखारलांनाय। बेफोरबायदि जाथायफोरखौबो जों नुनो मोननाय जादों आरो
औ नोंथां औ बेफोरो माने जों दा मबाइलनि थाखायनो बा बेफोरबायदि टेक्न'लजि ओ मेसिनफोरनि थाखायनो बेफोरबायदि जादों होनना बुंनो हायो आरो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंगौ नोंगौ।
मबाइलफोर गैयामोनब्ला बैफोरो जुदि फैयामोनब्ला सोरजोंबा रायज्लायखु मानाय बा सियै दोनखो-दोनखोमालांनाय नङा होमबा नोंथां? बेफोर गैया जागौमोन आरोना? दा बुंनो थाङोब्ला बेफोरो जोंनि था खाय गाज्रि आरो बाहायनो रोङाब्ला नङा होमबा नोंथां?
औ माने गाव गावनि सायावसो सोनारसै आरोना? मबाइल बाहायनाया
औ नोंथां। दा जों बुंनो थाङोब्ला गावनि जिथुबा आंगो हौवा या हिनजावनि सायाव एसे नोजोर होनांगोन आरो बैफोर समाव जेनेबा हाबा जाखांनाय गावनि बिसि बेखौ मबाइलखौ लानानै बिसोर मा खालामदों बा बिसोरो ना भिडिअ'ल'सो नायदों ना बायदिसिना मिथियै खौरांखौल'सो मिथिनो थाखाय मबाइलखौ लादों बेबो एसे नोजोर होनांगौ जायो आरो। दा जोंनिया मा जादों गावनिनो फिसायफोरा बांद्राय माने गोसो होआबा नोजोर होआ आरोना मबाइल लादों लाइन लादों नायदोंना रायलायदों एसे एनै माने बेखौबो नोजोर होनाया मोजां आरोना। जेरै बायदि बिसोरबो गावनि बिसिफोराबो साना जे माने
रायलायनांगौ रायलायबाय थागोल' बिदियावनो माने गोसोफ्रा सोलायलाङो नालाय बे माने
औ
एे गाज्रि लामाजों थाङो आरो नोंथां नङा होमबा बेफोर मबाइल थाखायनो जागासिनो होनना बुंदों
औ मबल मबाइलजों जोङो रांखावरि खामायनायाव माबायदि हेफाजाब होयो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा आथिखालावथ' गोबां नुगासिनो आरोोना
अनलाइनाव ना नोंथां अनलाइननि गेजेरजों आरो जों मबाइलजों रां खामायनो हायो होमबाथाय जों बेफोरखौ बुंनो हायो जायफोरा ओ भिडिअ बानायनानै युटुबाव भिडिअ हगारनानै सोरबा रिल्स बानायनानै मोसानाय रिल्स बा सोरबा मटिभेसनेल भिडिअ बानायनानै ओमफ्राय सोरबा मबाइलनि गेजेरजोंनो बायदिसिना सर्ट भिडिय' जायखौ बुङो फेस्ला भिडिय'आनो जा बा गुसुं मोनसे सावथुनानो जा सावथुन बेफोरखौ माने बारायनानैहाय मबाइलनि गेजेरजों सोरबा सोर बाया रां आरजिगासिनो दं आरो। थिग बेनि अनगायैबो जोंहा मबाइलनि गेजेरजोंनो बायदिसिना जायखौ बुङो फ्रिलेनचार्ज होनना बुङो बेफोरखौबो गेजेरजों माने खामानिखौ मावनानैनो जों फैसा रां बा आरजिनो हायो आरो नोंथां।
औ गोबां रां खामायनायखौबो नुनो मोन्दों आरोना।
औ माबा फोर राहा दंबावो ना मबाइलजों रां खालाम खामायनो हानाय नोंथांनि बादिब्ला?
औ औ जेरै नों नोंथाङाथ' फोरमायलांखाबायानो बांसिन माबाखौ रां खामायनायनि मबाइलजों रां खामायनायनि ओ बाहागोफोरखौ नंगौ। मबाइलजों मा खालामनांगौ ओ सासे मानसिया मबाइलजोंनो मा कम्पिउटारनि खामानि मावनायफोरखौबो मा खालामनो हायो गासैखौबो मावजोबनो हायो आरोना। ओं जेनेबा ससियेल मिडिआव आथि थिखालाव ओ गावनि रोंगौथिखौ ओ गुबुन सासेनो फोसावनो थाखाय मा खालामो गाव मबाइलजोंनो खुद भिडिय' खालामनानै ओ बेखौ जेनेबा फेसबुक इउटुबाव होनानै गुबुनफोरा नोंनि भिडिय'खौ नायोब्ला नोंनाव मा जायो माखासे रां नोंनि एकाउन्टआव फैनाय जायो आरो बे फोरजों मा जायो गाव गावनि ओ लाइफआव जेनेबा आंखालखौ सुफुंनो हानाय माखासे ओ जेनेबा साख्रि बाख्रि गैयाब्लाबो बेफोरजोंनो थांनानै थानो एबा न'खरखौ दैदेनलांनो हानायखौ जों नुनो मोनगासिनो आरो जोंनि जायगायाव।
औ नोंथां । दा आं नोंथांखौ मोनसे सोंथि सोंनो लुबैदों आ
औ ।
दा बे जोंनि समाव जोङो जोंनि गावनि औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों ।
उन्दै उन्दै गथ'फोरनो मबाइल होनाया मोजां जायो ना गाज्रि जायो नोंथांनि बायदिब्ला? दानि समावथ' गोबां हाइ स्कुल फरायनाय गथ'फोरानो मबाइल बाहायगासिनो दङ । बिसोरनि सायाव
आथिखालाव इसेग्राब ओ जेनेबा हाइ स्कुल फरायनाय गथ'फोरनिसिम मबाइलखौ होथ'यैआानो मोजां मानोना गाव गावनि सोलोंथाइखौ बुथुमनायाव बिसोरो मा खालामनांगौ ओ बांसिन गोसो होनांगौ आरो ।
औ नोंथां।
औ । होमब्ला नोंथां
औ समाबो जाबाय नोंथां
औ दोनथ'नोसै नामा ना? गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम दे औ उनाव दे ।